हे
हेल'
औ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ औ औ औ हेल' औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों दंमोन आरो नोंथाङा सम दङना?
औ सावरायजागोन
अ बिदिब्ला जोङो बैसागो बोथोरनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ सावरायजागोन
औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांनि गिबियाव बैसागोनि बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायग्रोना होनोसै आरोना
औ औ दे जागोन दे
औ औ बैसागो होनबाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ जेरैहाय जोंहा बैसागुखौ गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो माने बैसागु जोङो फालिबोनाय जायो आरोना
औ
बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ जोंनि जायखिजाया बैसागु जों मोननै बाहागोआव बाहागो खालामनो हायो एबा मोननै रोखोमनि फालि नाय जायो आरोना जेरैहाय जोंहा गिबियाव मोसौ बैसागो बिनि उनाव मानसि बैसागो आरो
उ थारैनो नंगौ
औ अ मोसौ बै गो होनबा जोंहा मोसौखौ सैथ्र' दाननि बेबादिनो जोङो मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथि खालार एबा सानाव थुखैनाय जायो आरो ना जोंहा मोसौ थुखिनायाव गोबां रोखोम रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो आरो बे फिथाइ फिथाइ सामथाइखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखै गोन बे दिननि आवगोलावनो माने बुथुम खानानै बेखौ औ थुमखानानै जोङो दोननाय जायो आरोना औ औ औ जेरैहाय जोंहा फानथाव फाइनालाव बेबदिनो हालदै थाराय दिग्लिथि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो आरो ओ बेनि उनावहाय जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बिदिनखालि माने जों फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्राङै माने बेनि ओ सिगाङाव नागिरगिरना लानाय गाैबो फिथाइ सामथायाइखौ माने जोङो मोनसे से आइजेंफोराव सुनानै लानानै बेबाददिनो फिसा फिसा हानाय जायो आरो ना खायफा खायफाया आरुं जिरनानै बेखौ माला सुनानैबो न'नि दरखं बा बे बेफोरबायदि उखुमफोराव थेबना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ बै दरजा
औ नंगौ औ बेबादिनो जोङो मो सौखौ आरोहाय जोङो फोथाराव लांनानै बेखौ दिग्लिटि बिलाइ जों बुना लांनाय जायो आरोना बेखौ दिगलिति बिलाइजों मोसौ जोंहा माने जेसनावबो बेमार आजारा साफादेरा सोमजिया बिनि थाखाय जोङो बेखौ ओ दिगिलिटि बिलाइजों थारायजों बुना लांनाय जायो आरोना नोंथां आरोहाय जोंहा मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने ओ जेरैहाय ओ फोथायनाय दङ जोंहा मोसौ थुखुनाय समाव जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेफोरबायदि मेथाइखौ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने मोसौ थुखैनाय समाव ओ फालिबोदों एबा बे नेमखान्थिया सोलिबोगासिनो दङ आरोना बेजों लोगोसे औ
सोलिबोदों
औ नोंथां ओ आरो जोंहा बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला मो सौनो जोंहा फोथाबो बुंनाय जायो आरोना बेखौ थ' एबा खान्था एबा सारायनिफ्राय जोङो हलनानै बेखौ थावगोथां एबा थाव गय फोननानै जोङो बेखौ ओ औ जोमफुथा गुथा फना फाख्रा फननाय जायो बेखौ फुनाय जायो माने आजै आजौमोनि समाव जेब्ला जों मोसौफोरखौ अरनबारि बा एबा हाग्राबारिफोराव हगारहरोमोन आरोना बेफोर फख्रा जाया बिनि थाखाय माने जोङो बेफोरबायाददि फाख्रा खालामना हरनाय जोङो फथायो आरो ओ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोसौ औ औ मोसौ थु खैखांनानै जोंहा मोसौखौ माने उदाङै हगारसा होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मोसौनि फागा खौबो जों माने ओ माने बे थुखैनायमा दैम एबा दैसाफोराव गानहोयो फागा होनायखौ जोङो बे खालामजेनो आरोना बेजों लोगोसे जोंहा बे मासो थांनायनि उनावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि गोखा गोखै मैगं थाइगं जानाय जायो आरोना मिथिंगायाव मोननाय गासै मैगं थाइगं जेरै खुंखा दिंखिया बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोङो मिथिंगायाव मिथिंगानि मेगं दङ जेरै जोंहा सेजौ सेथा मैगं थाइगंखौ जों औ बुथुना जाजायो अ बेखौ मानो जानाय जायो होनब्ला जेन जोंनि देहा सेलेराव बेमार आजारफोरा सोमजिया साबफादेरा बेनि थाखाय जानाय जा
औ नोंथां
औ बेजों लोगोसे आरो जोंहा मानसिनि बैसागो मानसिनि बैसागोखौ जोङो ओ हाबथासे एबा स्नि सान लानाय जायो आरोना बेनि गिबि सान एबा सेथि खाालाराव जोङो माने बिमा बिफाजों खुलुमनायजों लोगोसे आरो जों अबावबा मन्दिर बा बबावबा जमा थुबुर जालायना माने जों गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गेदेरफोरखौ सिबियो खुलुमो मान लायो बोर बेबायदिनो आरो उनदैफोरखौ जों अननाय आरि होननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मो सौखौ माबायदिहाय थुखैनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ जोंनिथिंबो बेबायदि बादिनो गोदो गोदायनिफ्राय जेरैबायदि फालिबोदों जोंथिंबो बेबायदिनो फालियो सिगाङावहाय स्रं संक्रान्ति दिनखौ फालिग्रोनाय जायो
औ
बेवहाय माने ओनसोल लायै ओनसोल जोंनिथिंबो बेबादिनो एक थारिखाव माने बैसागनि एक थारिखआव थुखैनाय जायो आरो मानसिनि सानखालि मानसि जेनेबा मानसि फालिनाय बे बैसाग एक थारिख नङा होमबा बेवहायसो लानाय जायो आरो माने ओनसोल लायै ओनसोल बे जुदा जुदा नेमखानथिफ्रा
औ
सोरनिबा सोरनिबा ओनसोलाव बेबादिनो मोसौखौ सानसे सिगां थुखैग्रोयो जोंनियाव बे एक थारिखाव लानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ
मैगं जायखौ होनदों नोङो साथिथि खांनाय नङा होमब्ला बेखौ जोङो सातदिनजों बैसागनि एक थारिखनिफ्राय लानानै सातदिनसिम थानानै बे मैगंखौ खांनाय जायो आरो
औ
जेनेबा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै बेबादिनो मैगं थाइगं खौ ज' ओंख्रिफोर बा फाजाफोर लाब्राफोर संनानै जाबाय आरो
औ औ जोंहा माने बेफोरबादि मैगं थाइगं जानाया औ औ औ जोंनिथिंबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेफोरबादि नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों
नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेबादिनो जोंनि ओनसोलाबो माने बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जोंहा माने खायफा खायफा बे मैगंफोरखौ बेदर एबा नोंथाङा बायदिसिना बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना अ माने बे मैगंखौ मानो जानाय जायो होनबाथाय जोंहा जेन जोंनि हा सोलेरफोराव माने बेमार आजार एबा सानाय फोरा जेन सोमजिया बेखौ फोथायना माने जोंहा औ औ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोङो नायबोयो आरो ना नोंथां।
औ औ फोथायनाय दङ नालाय। बेनिखायनो
औ औ मोननाय जायो। औ औ आरो जोंहा मानसिनि बैसागो होनबाथाय जोंहा मानसि नि बैसागुआव उन्दैनिफ्रायनो माने जोबोर गाजा गोमजायै माने जोङो गासैबो गासैबो माने ज' ज' जालायनानै माने गामिनि ओ गामिनि रायजो राजा फोरबो जों बेफोरबायदि ज' ज' जालाया माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव जोङो बे जोबोद गानफाव जोमफब माने जोङो मोसानाय जायो आरोना।
औ गोबां रोखोमनि जेनेबा बैसागु बेबादिनो जुगजों लानानै सोलायो दानिया बैसागो फांसन गोबां रोखोमनि बायदिसिना रंजानाय फोरबो लायो।
औ
जेरै जोंनिया ओरै जोंनिथिंजाय माने संक्रान्तियाव बिदिनो गथ' गथाइ बोराय बुरै बोराइ बेन्थ' गासैबो गसिबो ज' ज' ओंखारनानै बिदिनो गेलेनाय आयदा
आरो बिदिनो खन्थाइ रायथाइ माबा मा होनो? बादायलायनाय
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो मानो जोहा औ औ औ माने नोंथाङा बुंनाय बादिनो औ
बैसागनि एक थारिखआव माने जोंनिया बिदिनो गानफब जोमफब नों होननाय बायदि नोंथां
औ औ नोंथां
दख'ना बा माने आइजोफ्रा बिदिनो दख'ना सिख्लाफ्रा दख'ना माने दख'ना गोमो गानबाय आरो जोमग्रा जोमग्राया गोजा लाबाय बिदिनो देलायफब गान फब ओंखारबाय आरो
औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने जोंनि ओनसोलावबो औ मानसिनो बेसे बैसागो होनबाथाय माने जोंहा जेरैहाय गानग्रा जोमग्रा गोदान देलाय मालाय मान दखना बिदन गोमो बेबायदिनो फास्रा रेगे रेे आगर बेफोरबायदि गोजा बेफोरबायदि गाननानै आरोना हौवासाफोरा बेबायदिनो गामसा गोथां गस्ला गुफुर बेफोर औ बेफोरबादिनो माने जोङो जोबोद रंजा बाजायै माने बैसागोआव गोसो होसारना मोसानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि हिसाबै जोंहा दङ जेरैहाय गोबां रोखोमनि दामजु दामजु दामग्रा देग्रा दङ नङा होनबा? औ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थ' खा औ माने बेफोरखौ जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोङो दासिमहालागै बेफोरजों जिहेथु बर'फोरनि दोरोङारि दामजु देग्रा बेफोरनि थाखाय जोङो आथिखालाव बेखौ गारा आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माने
बर'नि हारिमु जाहैबाय औ
औ बिदिनो आरो जों माने आथिखालाव माने जों नुनो मोनदों थि दङ गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने गोबां मानसिफ्रा माने जोंनि खाथि खाला मानसिफ्रा अ' मबाइल फननि गेजेरजों माने गोबां रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ दानि जुगाव माने दामग्रा फोराबो गोमालांनोसो हमनाय जादों आरो। दाम जेनेबा बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ जोबोद खम नुनाय जासै नङा होमबा
औ नंगौ
बैसागनि एक थारिखाव बिदिनो ओंखारनानै जोङो गेदेरखौ मान बावो उन्दै खौ बिदिनो अननाय होयो ज' बिदिनो ओंखारनानै खुलुमलायो सिबिलायो आरो
औ आरो बावैसो नोंथाङा बुंनानै बादिनो मानोे जोंहा बैसागुखौ लानानै ओ बेहाय जोंहा नोंथां बुंनाय बायदि गोबां रोजाबानाय मो मोसानाय बादाय जायनाय बेबायदि खन्थाइ आवरायनाय बेफोर बायदि गेलेमु बेफोर बायदि गासैखौ खौबो लानाय जायो आरोना बेयावबो जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बुंनो थाङोबा गोबां रोंगौथि मोनो साहस मोनो बेफोर बायदि अलबो माने बियो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो फैखानाय नङा माने बियो दा बावैसो फै नाय बा दबावैसो सोमजिनाय बियो जोंनि मोनसे गोदान बेफोर बेफोर माने बैसागुनि मोनफा मोनफा फाग थि होननानै जों बुंनो हायो आरो ना
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ औ
अ बिदिब्ला समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनबाय नों थां